औ खोनाबाय
खोनादों नोंथां?
औ खोनादोंं औ दा आङो नोंथांखौ फन' हरनाया मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन जे बर'फोरा गोदो जिउ खुंबोनाय ओफ्राय दा माबोरै सोलायबोखो
औ
ओ ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना बेनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां ओम'औ दा जोंना जोंहाथ' गोदोनि समावहाय माने बर'फोरनि रायजो जानाया माने जोबोद खस्थ'यैनो रायजोखौ जाबायमोन आरो जेनेबा ओम दा बे सिगांहाय जोङो जेनेबा जोंहा बिदिनो जोबोद खस्थ'यै माने रायजो जाबोनायखौ आरो जोंहा बिदिनो न' बां लुनायफोराबो जों जोंहा माने न' बांफोराबो माने मोजाङै नुङामोन आरो गोदोनि समावहाय बेफोरबायदिनो जोंहा थुुरिनि न'फोर औवाजों हेबनाय ओ इन्जुरफोर खौनो जोंहा मोजाङै गोबोरजों हाजों लिरनानै माने मिक्स खालामनानै बेखौहाय लिरनानै मोजाङै बेयावनो थानाय थायोमोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो उखुमफोरखौहाय बिदिनो गोबां रोखोमनि जेनेबा जोङो थोरखौ बिलाइ बिदिनो नारेंखल बिलाइ बेफोरबायदि आरो नारा बेफोरबायदि आरो थुरि बेफोरबायदिजों जों लुनानै थाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गोदोनि समावहाय माने रायजो जानाया जोबोद खस्थ'मोन आरो आरो मिथिंगाजों माने ने गोरोबनानै माने रायजो जाबोनाय खौ जों नुनो मोनोमोन आरो बांसिनानो जेनेबा जोङो बेफोरबायदि थिं न' बेफोरबायदि गैयामोन जेनेबा जोंहा ओ पाक्कानि दानि बायदि माने मोजाङै माने ओ थाइल्स साइल्स होनाय बेफोरदिनो पेन् बायदिसिना बेफोरबायदि गैयामोन आरो दं माने मिथिंगायाव जा मोनो बेफोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवाफोरजोंनो जोङो संसारखौ जाबोयोमोन आरो जेनेबा जोङो बेफोरबायदिनो लाइट लुइ लाइटफोरनिबो जोंहा कारेन्टफोरनिबो जोंहा बेफोरबायदि माखासे सुबिदाफोर गैयामोन आरो । जेनेबा जोङो खोमसि खोमलावै जेनेबा बाथिफोरजोंनो जेनेबा जों इन्दि फिथनिफ्रायबो जोङो सिगां समावहाय ओ लाइट सुयो मोन होननाय खौ जोङो खोनायो आरो जेनेबा बाथि फोजांनायखौ जोङो मिथियो। दा बेफोरबायदिनो आरो केरासिनजों ओ लेमटनफोर सावनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो गोदोनि समाव जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां माने गेसफोरथ' गैयामोन नालाय बै समावहाय माने जोङो हा मिथिंगायाव मोननाय जेनेबा हाजो हालानिफ्राय जोङो बनफोर लायनानै जोङो बेफोरखौनो जोङो मोजाङै सिननानै ओ बि सिनानै मोजाङै माने फोराननानै जोङो बेखौनो थुयोमोन आरो आरो गोदोनि समावहाय माने जोंनि ओ खौसेथि गोरोबलायनाय माने जोबोद दङमोन आरो मानो होनोब्ला जोङो माबा मोनसे खामानिफोर मावनोब्लाबो जोंहा ज' ज'यै जेनेबा खामानिफोर मावोमोन आरो खौसेथि यै माने बेवहाय माने जोङो थाखा फैसानि गोनांथि गैयामोन आरो गोदोनि समावहाय खामानिफोर मावोब्ला बेफोरबायदिनो जोङो फुख्रि जावनाय होन जेनेबा आरो सोरनिबा न' जेनेबा बानायनाय जेनेबा उखुमफोर जेनेबा खाफ्रा फिननाय न' लुनाय, बन रोगानाय बिदिनो माइ हानाय बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरावहाय माने गोदोनि समावहाय माने ज' ज'यै जेनेबा गामिनि मानसिफोरानो ओंखारलायनानै खामानि दामानिफोरखौ माने मावलायनानै लायोमोन आरो नाथाय दानि समावथ' जोंहा बेफोरबायदिखौथ' नुनो मोनला माने जोंनि दानि आथिखाल मु मयाव माने खौसेथिया गैबाङखौ जों नुनो मोनसै आरो मानो होनोब्ला जों दा माबा मोनसे खामानि मावनोब्लाबो जेनेबा हाजिरा लानांगौ जायो ओ बेफोरबायदि आरो जोङो दायो माखासे खामानिफोरखौथ' जोङो बिगियानारिजों खारफानायखौ जों नुनो मोनबाय जेनेबा जोङो मेचिन आरि बाहायनायफोरखौबो जों नुनो मोनसै आरो गोदोनि समावनो जोङो फुख्रि जावोब्ला जेनेबा जों मानसिजोंनो जावोमोन नाथाय दानि समावथ' जों फुख्रि जावोब्ला जेनेबा जेसिबि कक्लेट बे बेफोरबायदि माखासे माबाफोरजोंहाय जोङो मिसिनफोरजोंहाय फुख्रि आरिखौ जावनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव माने ओ गोबां सोलायनाय फैबाय आरो ओ जेनेबला जोङो
बाथिनि सोलायै जोंहा लाइट फैनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो गोदोहाय जेनेबा जोङो दैनि थाखाय ओ माबाखौ बाहायोमोन जेन'बा थिपकल रिं बेफोरखौ बाहायोमोन। ओमफ्राय दाथ' जोङो माने बेनि सोलायै माने बांसिन साबसिननिफ्राय हामसिनखौ जाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरैहाय जोङो मटरफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै जेनेबा जोङो मथरफोर बाहायनायाव जोङो जेनेबा दसे समनि गेजेरावनो जों गोबां दै दिहुननानै लानो हानायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो सानो नामा बेफोरबादि माने फोरमायनो।
औ माने गोदोनि संसार जानाय आरो दानि संसार जानायाव जेनेबा माने जोबोर फाराग फैबाय आरोना जेनेबा गोदो जों बर' सुबुं माहारिया बा जाय सुबुं माहारियानो जेनेबा मिथिंगायाव माने गासै रोखोमैनो सोनारनानै थायोमोन आरोना। दा नाथाय समजों लोगोसे हेलौ हेलौ दा नाथाय समजों लोगोसे माने जोङो बिदि माने मिथिंगायाव गोबा आबुङै सोनारनानै थानो हाया जानानै फैबाय। बेनि जाहोनाव जोङो माने ओ गोबां जेनेबा हायज्रा खामला मावनांगौबो जायो रां खावरि खामायनो थाखाय मानोना जोङो मिथिंगायावल' सोनारनानै जोंनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हाला । जोङो माने दा मोनसे जागा जायगानिफ्राय मोनसे दखाननिफ्राय बुस्थुफोरबो बायनांगौ जानानै फैबाय जोङो मोनसे न'खरखौ सालायलांनायनि थाखाय। दा बेनि जाहोनावनो जेनेबा मानसिफोरा रां रुफा खामायनायावबो मुखुब जानानै फैबाय । संसार जानाया माने गुबुन ओ गोदोनिफ्राय माने एसे आलादा जाबोबाय आरो। दा बेवहायनो जेनेबा गोबां ओं संसार माने जोङो जोंनि समाजखौ संसारखौ संसा- र जानायखौ माने खहजनिफ्राय खहस खालामनो नाजानायनि जाहोनाव बेफोर सोलायनाया जाना- नै फैदों । जेरै गोदो हाग्रा बंग्रायाव बिफां ओ ओ मैगं- थाइगं नागिरनाय नागिरनाय मैगं-थाइगं नागिरनाय, आबाद मावनाय, गावसोरनि जि दानानै लानाय, गावसोरनि माने गासै गोनांथिखौ सासे मानसिया फारसेनिफ्राय सुफुंनाय बेयो माने जोबोर खस्थ' बादि आरोना । जेनेबा आं आं आबाद मावो आं आबादजों आबादजों माने रां रुफा खामायगोन आरो गावनि जानायखौबो दिहुनना लागोन नाथाय आं आंनि ओ न' लुनायनि मुवा बेसा- द, आंनि गाननाय जोमनायनि मुवा बेसाद बेखौ आङो आबादजों लोगोसे मावफानो सोलाबा । नाथाय बे आं आबादनिफ्राय खामायनाय रांनि जोहै आं आंनि गुबुन गोनांथिफोरखौ माने ओ ला माबा लांनो हागोन आरो । ना सुफुंलांनो हागोन । थ' बियो मोनसे माने ओ खहजसिन जाहैबाय जेनेबा सासे मानसिया गासैबो खामानिखौ मावनायनिख्रुइ जेनेबा मोनसे खामानिखौनो मावना बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फा लानानै गावनि गु- बुन ओ गोनांथिफोरखौबो सुफुंनो हानाय । ओ नोंथाङा बुजिदों जानां- गौ आं मा बुं बुंलांनो सानदों ओ नोंथाङा आरोबाव माबाफोर फोरमायबावनो नामा बेनि सायाव?
औ दा जेनेबा जोङो गोदोनि समावथ' जोंहा जेनेबा गोबां जिब-जुनार फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो सिगांनि समावहाय । जेनेबा बेफोरबायदिनो जोङो गलिफा गाहाम जेनेबा बिदिनो बिसथा थ्रिसथा गाहाम माने मोसौ जेनेबा बोरमा बिदिनो मैसोफोर फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि समावथ' जोंहा बेफोरबायदिखौ माने सोलायलांनो हमबाय आरो जेनेबा । जोङो दायो न'खरसेफोरावहाय जेनेबा जोङो मासे मानै बेफोरबायदिल' मोसौ-मोसा फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो । गोदोनि समावहाय माने जोंना सोलोंथाइ लानायफ्राबो जोबोद खममोन आरो । जायनि जाहोनाव जोंना माने लोंला जाला बांद्राय माने माबाफोर दंमोन आरो जेनेबा लोंनाय जानायफ्राबो एसे बारामोन ओमफ्राय दानि समावथ' जोंना बेफोरबायदि माखासे गाज्रि हुदाफोरा जोंना गैबांलिया होननानै जों बुंनांसिगोन खायफा खायफा जायगाफ्राव थानो हागौ दाबो थानायलाय। ओमफ्राय दा जोंनि ओरै जायगाफोरावथ' माने बांद्राय बेफोरबायदि गैला आरो जौ जुवाजों गफबना थानायखौ जों नुनो मोनला। दानि दिनावहाय माने सोलोंथाइनि फारसे माने गोबां गोसो होनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेनेबा सोलोंथाइ लानायफोरावबो दावगानायफोरखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेनेबा
बेफोरबायदि आरो नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा जेनेबा माबायदि
औ मानेे गोदोनि समाव मानेे जेनेबा जोंङो मा होनो जिब जुनारफोरनि बाहायनाया गोबांमोन दानि जुगाव माने खम जालांबाय बेखौनो आं बाहायनो सानदों जेनेबा खम जाबाय माने जिब जुनारखौ गोदो माने सुबुंफोरा गामि ओनसोलाव माने गावसोरनि खालि नांगौनि थाखायल' बाहायनाय जायोमोन आरोना नाथाय दा माने एसे फालांगि गोदो माने एसेबां फालांगि खालामनाय जायामोन जिब जुनारनि दा गोबां खालामनाय जादों जेनेबा माने जिब जुनारनि फालांगि खालामदोंबा बे जिब जुनारनिल' फालांगि खालामदों। न'खराव एसे जिब जुनार लाखिनाया खम जालांबाय जेनेबा गोदो नुनो मोनोमोन मोनसे न'खरावनो गोबां हालौनो थाखायबो मोसौ थायो ओमफ्राय मोसौ गायफोरबो थायो जाय गाखिरफोर बाहायनो माने मोननो थाखाय बेबायदि थायोमोन। बिदिनो गोबां हालेवनो थाखाय गोबां मोसौफोर थायोमोन आरो जेनेबा मालाबा नांगौ जायोब्ला बेफोरखौबो फानोमोन नाथाय जेनेबा दानि जुगाव बिदिनो मोसौनि नांगौ बादि रोखोमै माजे मोनसे नखौ मोनसे माने इन्डासट्रि बायदि कम्पानि बायदि नुनो मोनो जे मोसौ बिदिनो मोसौल' नङा मोसौ ब्रयलार दाउ बिदिनो गोबां जाय जुनारखौ जेनेबा बिदि फार्म खालामनो हायो बिदि खालामनाय नुनो मोनो ओदा गोदोनि दिनाव जे फार्मनि कनसेप्टा गैयामोन बायदि नाथाय दानि जुगाव गोबां नुनो मोननाय जादों
औ
बिदिनो माने जिब जुनार बाहायनायाबो जेनेबा जोंनि समजों लोगोसे माने सोलायलांगासिनो आरोना।
औ। औ दा नोंथां जोंना सावरायनायनि समाबो जोबनानै थांबाय नङा होनबा दा समबाबो जानानै फैबाय माने औ। दा नोंथां एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ दे जागोन दे।
औ।